हेलौ औ औ खोनादों दे नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा दाम औ औ दे गोजोन्थों। औ अब्ला दा नोंथाङा माब्रै दङ?
औ मोजाङैनो दङ आरो नोंथाङा?
मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि।
औ दे होनबा जोंङो जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि बागै एसे राय्लायनोसै
औ औ दे बिदि बिब्ला नोंथाङा एसे हायोब्ला गिबियावनो फोरमायग्रोनानै होदो
ओ जागोन दे। ओ जोंनि बर'नि मेन जानाय ओंख्रि हिसाबैथ' जोंनि जायगायाव आं खोन्थाग्रोनोसै माखौ जों बांसिनै अनसायनाय जायो।
औ दे खोन्थादो।
थ' बेनो अनला खारै आरो नारजि अमा हो आरो सबायजों दाउ नङाबा सबाय साम' बेयो मोननैबो एखेयानो होनजाबाय सबायजों जायखौ औ मिलायनानै स मोननाय जायो बेनो आरो बेनिफ्राय गोबां दङ जेरै जोंनिथिं मा खालामो जोंनि खांख्राइफोर खौ जे दैमानिफ्राय मोनोना बेखौ औ मोनस से माइसुन्द्रि होननाय मोनसे फिफां थायो जाया हायाव रज'यो बेनि रोदाफोरजोंबो बाथोन देनानै जानायखौ आं मोनजाबोनायखाय आं माने माबा दङ आरोखि मोजां मोननाय दं बेखौबो औ गोसोआव दङ आरो मोजां मोननाय दङ जाग्रा हिसाबै दा नोंथांमोननिथिं माखौ माखौ ओरैनो बांसिन जोंनि न'खरफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर'नि जाग्रा ओंख्रिफोरनि गेजेराव
बिदिब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै ओ जों दा बर'नि ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्ला आंनि मोजां मोननायानो जाहैदों जे अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा बेनि उनावहाय ओ अनला दाउ आरो औवा मेवा नाफाम आरो मैथाजों ना बिदिनो दिंखिया मान्जिया आरो हेेलांसि बिदिनो गुबुन रोखोमनि मैगंफोरखौ जानानै आं जोङो मोजां मोनो आरो औ
दा बिदिनो जोंनि माखासे जानायफोरखौ थ जोङो जोंनि न'फोरनिफ्रायनो आबाद फोथारनिफ्रायनो बुथुमनाय जायो नालाय दा औ जेरै नोंथाङा होनबाय औवा मेवा न औवा मेवाखौ थ जोङो जोंनि न'फोरनिफ्रायबो मोनो जेराव औवा बिफांनिफ्रायनो बेयो रज'यो थारैनो बेयो जानो जोबोर गोथाव औ जोंबो जायो जोंनि जायगायावबो बेखौ जायो सोरबा बायदिया बेखौ अमाजों संनानै जायो सोरबाया माने दाउ जों जायो आरो सोरबाया बेयावनो माने मोनथाम खरि मिक्स खालामनानै लगायनानै संनायखौबो आं नुबाय जेरै अनला होबाय बेयावनो औ अनला होबाय मेवा होबाय आरो बेनिफ्राय अमा नङाबा दाउफोरखौ होदेरनानै जानायखौ नुनो मोनो। औ दा नोंसिनिथिंथ' अनला, जायखौ अनला होनोना? बेखौथ' माइनिफ्रायनो जेरै माइरं खालामबाय बेनिफ्राय बेखौनो गुन्दै खालामनानै थबसिफ्राव देनानै बा दानि गोदान मुगानि बेबायदिनो माखासे दङ आगजुफोर बेफ्राव ग्राइन्डारफोर दङ, बेखौ बेफ्राव बाहायनानै जेरै गुरा खालामो गुन्दै खालामो। बेनिफ्रायनो बेखौ जायो नङा होमबा? दा नोंसोरनिथिं।
औ जोंनिथिंजाय दे बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं फोरमायनानै होनोसै, जेनेबा अनला अनलाखौ जोंनिथिंजायबो बिदिनो जायो जे, औवा औवा मेवा आरो अनला दाउ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो औवा मेवाखौ लायग्रोनांगौ जायो। जे जोंनि न'फ्रावनो दंखायो औवाफ्राथ' बेवहाय जेब्ला। औवा मेवाया ओंखारो, अब्ला जों बेखौ जानो थाखाय दाननानै लायो लायनायनि उनावहाय जोङो बेनि बिगुरफोरखौ साफा गारनानै जोङो बेखौ सुग्रोनानै लायो। बेनि उनावहाय जोङो बे खौ बिदिनो फिसा फिसा हानाय जायो। हानानै बे हानाय समावनो जोङो बेवहाय खारैबो एसे होफानानै लानाय जायो। जाहाथे बियो गोखा जाया। बेनि थाखाय आद बेनि उनाव हाय जोङो अनलाखौ संनो थाखाय, जाय जोङो माइनिफ्रायनो बानायनो हानाय जे माइखौ जे सौबाय बेनि उनावहाय जों माइरं ओंखारोना? बेखौ जोङो सोमग्रोना नांगौ दसे सम बिदिनो बिस एबा थ्रिस मिनिटसो सोमनायनि उनावहाय जेब्ला माइरङा एसे गुरै जायो। अब्ला जोङो बेखौ ओ मोनसे जायखिजाया खेरखाफोर एबा जायखिसे मोनसे आइजें लानानै सुनानै लायो। लानायनि उनावहाय जोङो बेनि दैखौ सरदनो थाखाय सरदनो थाखाय एसे जोङो दसे दोननाय जायो। बेनि उनावहाय। जोङो बे खौ जेब्ला एसे रानस्रियो बेनि उनाव दिंखि एबा थबसि एबा ग्राइडारावहाय जोङो बेखौ गुन्दै खालामनानै देनानै लानाय जायो। आरो बेनि आरो बेनि उनावहाय जोङो। बे अनलाखौ संनो थाखाय सारायाव दै गुदुं खालामो दै गुदुं खालामनायनि आगोलावनो जोङो बेदर एबा ओ औवा मेवा होगोन नालाय, बेनि थाखाय जोङो बेदरखौ एवफ्राम ग्रोनानै संख्रि एबा हालदै होननानै एवफ्रामग्रोनानै दोनो बेनि उनावहाय जोङो सारायावहाय दै होयो। दैखौ दैया जेब्ला गुदुं जायो आरो गोदौवो बेनि बे बेबायदि गोदौनायनि उनावहाय जोङो। बेवहाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रिहाय सारनानै होयो। होनायनि उनावहाय आरो खारै होयो बेनि उनाव गोदौनायनि उनावहाय औवा मेवा आरो बेदरखौ होयो आरो संख्रि बानलु जायखिजाया ओ मसला होनो गोसोब्लाबो जों होनो हायो। बेनि बिदिनो खालामनानै जा खालामनाय जायो आरो जोंनि
औ उम दा नोंथाङाथ' जो बोर मोजाङैनो खोन्थाबाय। माबोरै बेखौ रेडि खालामनाय जायो माबोरै गासैखौबो औ थियारि खालामनानै संनाय जायो दा बे अनला नार जियानो जा गासैबो ना बेयावथ' माने माबा होयो खारै होयो नङा होमबा। दा बे खारैफोरखौ नोंसिनिथिंबो न'आवनो रेडि खालामनाय जायोना? औ ओरैनो जोंनिखौथ' आं खोन्थानोसै माने जोंनि थिंनिया खारैखौ औ मानि मानिफ्राय खालामनाय जायो होनबाथाय सोरबा बायदिया थालिर फस्लानिफ्राय खालामो ओमफ्राय सोरबाया मा खाला मो जेरै सबाय फैयोना न'आव न'नि फोथारफोराव सबाय फैयो बे सबायखौ जेब्ला माने बेगरखौ आलदा खालामखांबाय होनबा बै सबायनि थाबोनाय गुन्द्राखौ सावनानै हांगार खालामनाय जायो। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो माने जाय हांगारखौ माने एकदम आं नुदों माने सोरबा बायदिया गथा गथा मोनसे लादु बायदि खालामनानै बेखौ दोननाय जानायखौ आं नुदोंमोनदों।। आरो सबायाइनि खारैखौनो मानसिफोर बुंनाय बायदिबा बेखौनो साबसिन खारै होननानै आं खोनानायखौबो आं मोनदों दा नोंसिनिथिं अबे खारै
जोंनिथिंजाय दा जोंनि साइडआवहाय जे खारैखौ ओ थालिरनिखौनो जोङो बांसिन बाहायनाय बाहायनाय जायो आरो। बिदिनो थालिर खौ जोङो दाननानै दानफायग्रोनानै लायो बेनि उनावहाय थालिरखौ जोङो फिसा फिसाहाय ओ माने थुख्रा थुख्रायै दानस'ग्रोयो। बेनि उनावहाय फिसा फिसा गोलाव गोलावै जिरो जिरनानै जेब्ला बे थालिर फस्ला जोङो जिरनाया सान्दुंआव बेखौ गोबाव दिन फोरान नांगौ आरो सबथासेफोरबाबो सान्दुं थायो ब्ला रानो बेयो। थ' जोङो बे खौ जेब्ला बे थालिर फस्लाया ओ रानो रानखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ सावो। सावनायनि उ न'आवहाय बे खारैखौ जोङो ओ एसे मा होनो सान्द्रिफोरजों बेनि गुन्द्राफोरखौ सालियो। सालिनानै बेनि बा थालिरनि ससे ससे थुख्रा बायसनानै एबा खामजोबि थानाय फोरफोरखौ जोङो गारो गारनानै सालिनानै बे गुन्दै जानायखौ जोङो जानो थाखाय थिखोनानै लाबोनाय जायो नआव आरो बेवहाय जोङो ओ दै लगायना एसे दै सारस्रोन नानै खारैखौ दोननाय जायो आरो जोंनि जोंनि ओ ओनसोलाव बांसिनानो थालिरनि खारैखौ बाहायनाय जायो नों
औ औ
बिदिनो
जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजों जानाय लोंनाय जोंनि बरनि माखासे ओंख्रिफोरनि सायाव रायज्लायनो मोननानै आसा खालामो नोंसोरबो मोजाङैनो बेखौ बाहायलांबाय थागोन बे जोंनि बरनिनो माखासे जाय ओंख्रिफ्रा भारतनि संबिधानाव जि आइ टेक मोनबाय होननानै जोङो खोनादों नङा होमबा थारैनो जोंनि बरनि थाखाय जोबोर माने गोग्गाथाव बेफोर बाथ्राफोर दा जों बेखौ लाखिनांगोन आरो जोंनि नखरफोराव जों बाहायफ्लायनांगोन औ बेनो आरोना हामबायसै अब्ला नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय औ गोजोनथों दे
उ